हेलौ औ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों?
औ दे बिदिब्ला जों बर' मा मा जायो? जोंङो मैगंफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना? खोनादों औ दे
औ खोनादों नोंथां औ ओ होनोमबालाय जोङो दिनैनि दिनाव बे सावरायनो लादों ओजोंङो आंङो बेबायदि मैगं जानो गोथाव मोनो ओ ओ लावदों अमा बे बेदरदों अमा बेदरदोखो आं जोबोद गोथाव मोनो आरो बिनिफ्राय आलु ला ब्रा आरो बेबायदिनो ओम बा सेमब्रा दों आलु दों जानो मोजां मोनो आरो बेबायदिनो दंबावो ओ मैथारि मैगं मोैदै बिलाइ दों खान्थाल बेगरदों आरो बिनि उनाव ओं मोजां मोनबावो बेबायदिनो
औ-औ आङो-आङो बांसि न मोजां मोनो जानो हा सबायाइ दाउ बेदर हा सबाइ दाउ बेदर होनोबा आङो सिगाङावनो हा सबायखौहाय रुनानै लाग्रोयो रुना लाखांनायनि उनावहाय दाउखौहाय सेरसे सिगोन बेबायदिनो मस्ला-मस्लि सामब्राम होनानै सेरना लासिगोन
औ
बिनि उनाव हाय उनाव बागार होसिगोन बे बेबायदिनो दसे गोबाव मोजाङै गोदौहोनानै बेबायदिनो संनानै जानो आङो मोजां मोनो आरो आङो मोजां मोनो होनोबा माबा मेवा अनलाखौबो आं जोबोर मोजां मोनो आरो मै था ना मैथा ना होमबाबो आं जानो बिराद मोजां मोनो बेबायदिनो-
औ।
ना फिस ना फिसा बोथिया फिथिख्रि बेबायदिनो लकेल ना मोनोबा बेबायदिनो संनानै जानो जोबोर गोथाव मोनो बेबायदिनो। फ्राइ खालामनानैहाय बेबायदिनो आरो उन मै बेबायदिनो ना खौ होसोमना बेबायदिनो दै एसे होना संना जानो जोबोर मोजां मोनो। आरो नोंथाङाबो मा मा मैगंखौ गोथाव मोनबावो फोरमायनो हागोन।
ओ आंबो। बेबायदिनो ओ पानिलाव दा जोङो दैज्लां बोथोराव पानिलाव मोनो बे पानिलावखौ जों आङो नादों जानो ओ नाखौ थांखोना लानानै बिनि उनाव पानिलावखौ होननानै जायो आरो दा बे हटेलाव ओ थास' बिबार थास' बिबारबो आङो बेबायदि जोबोर जानो गोथाव मोनो थास' बिबारखौ ओ बयलारफोरदोबो जायो। आरो बेबायदिनो ओ अमा बेदरफोरदोंबो। दायो खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों औ खोनादों।
औ औ आरो औ औ खोनादों नोंथां औ औ बेबाय दिनो आरो थास' बिबारखौ बेबायदिनो कुकाराव आङो बेबायदि रुना लाग्रोयो। बिनि उनाव आरो रु खांनानै ओ बेबायदि अमा बेदरखौ सेरना लाग्रोयो बिनि उनाव खांनायनि उनावहा बे ओ थास' बिबार खो आङो बोखांनानै बिदिनो ओ सारां गनदों सागन गनदों बिदिनो साग्लिनानै लायो। बिनि उनाव साखांनानै ओ बे अमा बेदर एवनायाव हा आङो बे थास' बिबारखौ होनाय जायो आरो आरो बिनि उनाव थास' बिलाइ उम था स' बिलाइ थास' बिथ'राय बेफोर मैगंखौबो आं जोबोर गोथाव मोनो। नादों जानो बेबायदिनो ना दों। ओ थास' बिलाइखौ रुना ला‌ ग्रोनानै नाखौ सेरना लानानै बेबायदिनो होसननानै जायो। आरो बिनि उनावहा ओ सेमब्रा सेेब्राजों आलुजोंबो आं जोबोद गोथाव मोनो जानो सेमब्रा मेगंदो आलुजोंहा बेबायदिनो जमा सं ओ संफायो। आरो बिनि उनाव मोनसे दोंखौ ओ मैथादों नादों मैथादों नादोंबो आं जोबोद जानो गोद गोथाव मोनो। मैथा ना बुङो ब्ला जोङो दा दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो मोनो। मैथाखौ आरो बे बिदिनो खांख्राइ खांख्राइदों मैथ्रु बिबारदों अनला हांख्रायदों मैथ्रु बिबार बो अनला जानो आं जोबोद मोजां मोनो आरो बिदिनो ओ फानथावदों ना खर'दोंबो आं जानो गोथाव मोनो आरो बे फान्थाव आरो ना खर'खो ओरैबायदि संनाय जायो ओ ना खर'खौ सिगां सामब्राम फानलु होनानै एवग्रोयो बिनि उनावहा ना खर'खौ इसे बेबायदिनो उ दैजों फोमोनग्रोयो। बिनि उनाव फान्थाव होयो बिनि उनाव हा आरो फान्थावदों बेबायदिनो एवफाजाबनानै ओ लाब्रा बनायनानै आङो जानो गोथाव मोनो आरो बिदिनो ओ थालिर मैखुन थालिर मैखुनखौबो दाउ बेदरजों जानो गोथाव मोनो बेबाय दिनो थालिर मै खुनहोनोब्ला जोङो ओरैबायदि जोंनि देहानि नांगौनि थाखाय जोङो थाव ओ बेबायदि थाव होआलाफाबो जोङो जानो हायो। रुनानैबो रुनानै जानो होनबोला जों ओरैबायदि जानो हायो ओ बेखौ ओ थालिर मैखुनखौ आरो दाउ बेदरखौ सिगां आङो संख्रिदों बेबायदिनो रदबनानै लाग्रो बाय थायो एवफ्रामनानै। आरो बिनि उनाव बेबायदिनो दै एसे होनानै फोमोनो आरो बिनि उनाव दै एसे जाब्रा होनानैबो फोमोननानै बेबायदि जायो आरो बिनि उनाव ओ मम खुथ्रा। मम खुथ्रा दों आलु दों। बो आं जानो गोथाव मोनो बे मम खुथ्राजों आलुदों ओरैबायदि जायो एवनानै आरो बिनि उनाव ओ बे बोरमा दारि। बोरमा दारि होनब्लाला जोङो दा दैज्लां बोथोराव मोननो हायो बे बोरमा दारिखौ बा बाथेनबो जानो आं मोजां मोनो आरो। बिदिनो भाजाबो जानो हायो आरो भिन्दि मैगंखौबो आं बिराद गोथाव मोनो मैथाजोंबो जायो। भिन्दि मैगंखौ नोंथाङाबो दे आरो जानाय लोंनायनि सायाव माबाफोर बुङोबा बुंनो हागोन औ।
बो सैथो गासै बेबो नंगौ गो गोथावआनो गासिबो गोथाव। जोब आंबो गोथाव मोनो। आरो आंबो मैफ्राय ना खर' होनोबा जबोर गोथाव मोनो। जोबोद मोजां मोनो आङो जानो बेबायदिनो ना खर'जों मैफ्राय जों बेबायदिनो ना खर' खौ दसे फ्राय खालामनानै लानानै। आरो उनाव मै फ्रायखौ बेबायदिनो सायनानै साय थांनानै सुनानै। बेबायदिनो मस मस्ला, मस्लि, सामब्राम गुफुर। सामब्राम गोजा बेबायदिनो सेरनानै सेबनानै लानानै
ओम।
बेहाय मैफ्रायखौ बेबायदिनो एवनानै दसे गोबाव खोबहाब खोबहाब बेबायदिनो एवफ्रामनानै बेबायदिनो उनाव ना खर'खौ होनानै दै होनानै बेबायदिनो दसे गोबाव संनानै बेबायदिनो बिदै जेब जेब खालामना जानो आङो जोबोद गोथाव मोनो। आरो बेबायदिनो गो खा बुस्थु होनो आङो खेर देला केरेलाखौहाय फ्राय खालामनानै जानो आङो जोबोर मोजां मोनो। बेबायदिनो आरो माबा बोरमा दारि बोरमा जारि होनोबा बर'आव बानहोनो आमख'रा दे आम ख'राखौ खौबो आङो बेबायदिनो फाजि एवनानै जानो जोबोर गोथाव मोनो आरो यो ओंखामाव हाय होफानानै आरो बाथोन सि फ्लेनानै जाबाबो आं जोबोद मोजां मोनो। बेबाय बेबायदिनो आरो थ' थमेथ' बाथ थोन थमेथ'फोरखौ बेबायदिनो थमेथ' फिसा फिसाखौहाय बेबायदिनो याव सोनानै सावनानै बेबायद सामब्राम गोथां हाना होनानै
उम
आरो बेबायदिनो फानलु सावनानै सिफ्लेनानै बेबायदि जानो आङो जोबोद मोज जां मोनो।
औ नोंगौ
दिनो ओंख्रै गोबाब ओंख्रि गोबाब होनोबा मैखारि होनो ओंख्रि गोबाब बेखौ आङो बै सोरजोना बिलाइ जों दालिजों सं संना जानो जोब बोद मोजां मोनो बेबायदिनो लकेल ना गोथां मावा फिसा फिसा बेबायदिनो होनानैहाय संनानै जानो आङो जोबोद मोजां मोनो। बेबायदिनो खारै एसे होनानै दै होनानै बेबायदिनो संख्रै गटनैसो होग्रोना बेबायदि दिनो गोदौहोनानै मैगंखौ होस'नानै बेबायदि दिनो दसे खोबहाब खोबहाब बेबायदिनो एग्लि एग्लि संनानैहाय
उम
बेनि उनाव बेबायदि बिदिनो नाखौ फ्राय खालामनानै लानानै आरो होसननानै बेबायदिनो
उम
संनानै जानो आं जोबोद मोजां मोनो
औ औ ओ आंबो औ बेबायदिनो औ दोङो खुमब्रा दों ओ बेबायदिनो दाउ बेदरदों दा दैज्लां बो फ्राव मोनो खुमब्रा मेगं आं बिराद गोथाव मोनो खुमब्रादों दाउ बेदरदों बेबायदि जानो आरो खान न्थाल दा दैज्लां बोथोराव मोनो खान्थाल बेगर खान्थाल बेगरदों दालिजोंबो जानो हायो आरो खान्थाल बेगरजों मोदै बिलाइदोंबो जानो हायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ थाइजौ दा बादि दैज्लाङाव थाइजौबो मोनो जोंङो बे थाइजौखो ओ ओंखामजोंबो गोखै बायदियै गोखै जोङो जाफानो लुुबैयो बा जों जानो हायो आरो जलपि जलपिखौबो जों आसार खालामामना दोननानै बेबायदिनो गरम बोथोराव गोखै बेबायदि मेगं ओ जाफानो लुुबैनानै जोङो जानो हायो आरो बेबायदिनो जोंखौ बिदि औवा मेवा औवा मेवाखौबो जोङो बेबायदि दिनो दालि फोदों जानो हायो आरो बिदिनो अनलाबो जानो हायो आरो बेबायदिनो ओ दोंखौदि उम ओ
औ
गोथाव मोनो दाव फेन्दा दाव फेन्दा मेगंखौबो आंओ जोबोद गोथाव मोनो आरो दा दैज्ला जां बोथोराव सि सिबु सिबु ओंखारदों बे सिबु मेगंखौबो आङो जोबोद गोथा थाव मोनो जानो। उम
औ नंगौ नोंथां बुंनाया नों थां बुंनायाबो सैथो खान्थाल बेगर होनबा आंबो जोबोद मोजां मोनो गोथाव मोनो बेबायदिनो खान्थाल बेगर होनोबा खान्थाल बेगरखौ रु सुग्रोनानै थानानै लानानै उनाव ना फोरजों बेबायदिनो फ्राय खालामनानै नै बेबायदिनो संनानै जानो औ औ औ दे जागोन नोंथां गोजोनथों।
औ दे गोजोनथों।